औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां।
खोनादों ओं।
नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो?
दा जिरायनानै दं नोंथां।
अ। आं नोंथांजों मागो दमासि फोरबोनि बागै दसे सम सावरायनो सानदोंमोन। सावराय जागोनना।
सावराय जागोन ओं नोंथां।
अ दा मागो दमासि होननानै बुङोब्ला जों बयबो मोनथिखायो बियो जोंनि मोनसे फोरबो। बेखौ जों बर' सुबुंफोराल' नङा बेखौ गुबुन हारियाबो फालियो दा बे मा मागो दमासिखौ जों माग दाननि गिबि सानखालिनि ओमफाय फालियो मागो दमासियाव जों। बेलागुर बायदि लुनानैबो बयबो खनसे जयै गामिनि रायजो राजाफोर बा सेंग्रा सिख्ला। बिदि ज' ज' जालायनानै खनसे जयै लावखार ओंखाम जायो।
औ।
बेनिफ्राय मागो दमासि समाव। जों बर'फोरा फिथा एन्थाब बायदि बायदि सावनानै जायो। दा नों थाङा बे मागो दमासि फोरबोनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन ओं।
उम।
माग उम मागो दमासिखौ माग दाननि से थारिखालि उम
औ।
फुंजायाव
औ।
उम। बाख्रिखौ लिर'नाय जायो। ओमफाय बर'फोर बर'फोरनियाव बिदि दं आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो।
औ।
औ ओमफ्राय बिदिनो से से थारिखालिहाय
औ।
फुजा होनाय जायो।
औ।
बिदिनो दमासिया मागो दमासियाव बर'फोरा फिथा एन्थाब सावो।
औ।
ओमफ्राय बिदिनो उम बर'फोरनि मोनसे फोरबो आरो बियो। गोदो गोदायनिफायनो सोलिबोनाय मोनसे फोरबो।
औ।
बेखौ दाबो सोलिबोबाय दाबो सोलिबोगासिनो दं आरो बे फोरबोआ
औ।
आरो दा सोलिलांबाय थागोन आरो बे इउनावबो।
औ।
उम ओमफ्राय दा मागो दमासियाव देन जोङो बर'फोरा गामिनि ओ उन्दै सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै ज' जानानै मोनसे
औ।
लावखार ओंखाम जानाय बायदि जायो आरो से थारिक खालिहाय बेलागुरबो सावनाय जायो आरो।
औ।
बेलागुर सावखांनानै बिदिनो खेला होसिगोन। सिथाव फिथा जासिगोन न'खर न'खर थांनानै।
औ।
नोंथांङा बुंनो हागोन नामा?
ओ मागो दमासि फोरबो दा मागो दमासि फोरबो होनोब्ला जों ओ। आघोन फुसमा दा मागो दमासि होनना बुंङोबा जों बयबो खनसे बयबो दुब्लि बारि बा बबेबा फोथाराव बयबो बे मागो फोरबोनि सप्तासेसो सिगां बा खायफा बिनि एसे गोबां सिगांङावनो बैलागुर लुनायखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय बे बैलागुर गुर लुनानै बयबो बेवहाय बेबायदिनो ज' ज'यै फैसा खांलायनानै बेदर अमा बेदर दाउ बेदर बा ना बायदि खांलायनानै बयबो जयै खे खौसे लावखार ओंखाम जानायखौ जों नुनो मोनो दा बेयाव जों रंजानायनि थाखाय खायसे खायसेया माखासे दामग्रा देग्रा आइजेंफोरखौबो लाबोनानै रंजानायखौ नुनो मोनो दा बे माग दाननि गिबि गिबि सानखालि एबा सेथि सानखालि न'खरनि आइजोआ फुंङावनो सिखारनानै
औ
दुगैस्रां लोबस्राङै
औ
गोथार जानानै न'खरनि बाख्रिखौ ओ हाब्रु एबा गोबोरखिजों लिर खननानै दोनो बियो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे दोरोंङारि नेमखान्थि दा नोंथांङा बेखौबो मिथिखायो जानो हागौ दा मागो फोरबोआव बेबादिनो बाख्रि लिरख'नायनि उनाव
औ
गामियाव
औ
आर'ज खालामो जाहाथे बोसोरा मोजांङै मोजां थांङो बिनि उनाव बे मागो खालिनो न'खरनि आइजोआ
औ‌
बेबायदिनो फिथा एन्थाब लारु बायदि बायदि सावनायखौ नुनो मोनो।
औ
जेरै नारेंखल खौ रुखिनानै बेनिफ्राय बा सिनिजों लगायनानै एवनानै बानायनाय लारु बेखौबो जों बर'फोरा जायो आरो बिनिफ्राय दंङ माइब्रा माइरंखौ सोमनानै दोननानै बेखौ उवाल एबा दिंखियाव देनानै बेखौ मोजाङै दैजों नानानै एनथाब आरो अनासि सावनायखौबो जों नुनो मोनो। गबियै अनासिखौ सावनो थाखाय थाव खौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो थाव अनासिखौ सावो आरो फारसेथिं दङ जोंहा थाब एन्थाबखौ जों सावनो थाखाय थावनि गोनांथि नाङा बेयाव जोङो हरबा सिबिं होनानै
औ
एथाबखौ सावनाय नुनो मोन खायसे खायसे एनथाब खौ संख्रि जायो आरो खायसेया सिनिनि जायो दा नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा बे मागो दमासि फोरबोआव बबे मोनसे सिथाव एबा एनथाबखौ गोथावसिन मोनो।
आं आंथ' एनथाबखौनो गोथावसिन मोनो आरो दमासि मागो दमासि
औ - औ। दा नोंथांमोननि न'खर एबा जायगायाव बे एनथाब एबा उनासिफोरखौ माबायदि बानायो फोरमायना होगोनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां गिबियाव ओ मा--माइब्रा माइरंखौ दैयाव सोमग्रोयो आरो
औ
दैयाव सोमग्रोनानै ओमफ्राय बोखांनानै थौ माबायाव उवालद आव दै सरगारग्रोनानै माइरंखौ दै सरगारग्रोनानै उवालावबो थुसिगोन ओमफाय देसिगोन देनानै ओमाहाय बेखौ
औ।
थावनिथ' गोनांथि जाया एन्थाब सावनो थाखाय जों उम नालेंखरजोंबो बानायो ओमफाय सिबिंजोंबो बानायो आरो। एन्थाबखौ। बिदिनो जोंथिं जानाय जायो।
औ।
ओमफाय नोंथाङा माबायाव मागो दमासियाव बबे मोनसे फिथा एबा सिथावखौ गोथावमोनो
औ ओ आङो मागो दमासि फोरबोआव अनासिखौ गोथावसिन मोनो
ए औ।
मानोना बेखौ थावजों बानायनाय जायो। थावनि माखासे बिदिनो जाग्रा बुस्थुफोरखौ आं मोजां मोनो।
ए।
दा बेबादिनो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो गोबां अनासि एन्थाब लारुफोर जानायखौ नुनो मोनो। दा नोंथां नोंथांनि न'खराव दा
औ।
मागो समाव बाख्रि लिरख'नाय फोरबो बेखौ फालिगोन नना फालिया एबा माबायदि रोखोमै नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव बाख्रि लिरख'नायखौ फालियो बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन हानाया। ओ मागो दाननि से थारिखखालि दुगैस्राब लोबस्राब न'नि बिगोमाया हा एबा गोबोरखिजों लागायसिगोन हाखौ ओमफाय लागायखांनानै बाख्रिखौ मोजाङै सिबखन्नानै हासिबजों ओमफाय लिरहनसिगोन आरो ओमफ्राय लिरहनानै इदिनो फुजा हो जा होसिगोन आरो
औ
नोंथांथिं मोरै खालामो
दा बाख्रि लिरख'नानै होनबा गिबियावनो न'खरनि जा आइजो दा न'खरनि माइनाव बियो फुङाव सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां गोथार जाखांनायनि उनाव बाख्रियाव बाख्रिखौ लिरखन्नानै
उम
बे बाख्रिखौ ओ हा एबा गोबोरखिजों मोजाङै लागायनानै बे बाख्रिनि सोरगिदिं लिरखन्नायखौ नुनो मोनो बेखौ जों बर'फोरा बाख्रि लिरख'नाय फोरबो होननानैबो मिथिनायखौ नुनो मोनो दा मागो फोरबो होनो दमासि फोरबो होननानै होननानै बुङोब्ला जों मिथिखायो बयबो बेखौ माग दानाव खुङो
औ
गुबुन हारिया बेखौ मागो दमासि फोरबोखौ ओ बर'फोरनि सानसे सिगां सिगां खुंनायखौ नुनो मोनो
औ
मागो दमासि फोरबो होनोब्ला जों गासिबो फालिखायो बेखौ
औ
मागो दमासि फोरबो बे मागो दमासि फोरबोआव बयबो खेबसेयैनो दुब्लिबा फोथारफोराव लावखार ओंखाम जानाय बे गासैनियावबो सोलिनायखौ नुनो मोनो दा नोंथां नोंथाङा जे मागो दमासि सि फोरबोनि बागै जा बिबुंथि होलांबाय दा बिनि था थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय दा नोंथां दिनैनि बे मागो दमासि फोरबो आइ दाखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन खोनादोंना नोंथां
दे बिदिब्ला नोंथां
दे बिदिब्ला नोंथां ओं दे